औ नोंथां
औ खोनादों ने नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां
अ ओ नोंथां जोङो मोनसे आयदानि सोमोन्दै जोङो एसे सावरायनो नामा
औ जागोन नोंथां
औ ओ जेनेबा सोलोंथाइ लानाया जों जोंनि थाखाय बेसेबां गोनां ओ आरो बेसेबां गोनां नङा बेनि सायाव जों एसे सावरायनो नामा औ नोंथाङा फंनैसो ओरैनो बुंग्रोनो हागोन नामा
ओ सोलोंथाइ होननानै बुङोबथ' जोङो बेखौ आं होनग्रोनायसै आरोना सोलोंथाइ होननानै बुङोबाथ' जों गासैबो मानसि मिथिखागौदि मोनसे गियान लानाय एबा मोनसे रोंगौथि लानाय आर ना। गावनि जिबन जात्र' जाफुंनायावहाय मोनसे ओ थांनांगौ लामाफ्राव सहैनानैहाय इयुनावहाय माने मोजां लामाजों थांनानै माने गावनि जिबनखौ न'खर खुंनायाव हेफाजाब लानाय मोनसे बियो मोनसे गियाननि फुंखा होननानै जोङो खौ गनायना लानो हायो आरोना आरो थिग बेफोरबायदिनो ओ फरायनाय होननानै बुङोबाथ' फरायनाय बिथिङावहाय गोबां रोखोमनि दङ जेरैहाय ओ बेफोरबायदिनो ओ स्कुल गुदि फरायसालियाव थानानै बिदिनो गिदिर गिदिर फरायलांनायजों लोगोसे थाखो थाखो फरायलांजों लोगोसे जेब्ला ओजस मोनो अब्ला बेनिफ्राय जोङो माखासे ओ बेफोरबादि स्ट्रिम मोनो जेरै जोङो आर्ट्स साइन्स कमार्स बेखौ जोङो
औ।
ओ मोनसे टारगेट हिसाबै मोनसे ओ नागिरनानै एबा सायख'नानै लानांगौ जायो आरोना बेनि उनाव बेहाय गोबां रोखोमनि जेरै साइन्स फरायदों मा बे बेफोरबायदिनो ओ इन्जिनियार, डक्टर बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि सफटवेर बायदिसिना बानायग्राफोर बानायलांनो हायो आरोना आरो बेजों लोगोसे कमार्स फरायदोंना बेफोरबायदि बिजनेस आरि बानायनायखौ नुनो मोनोदि
बिजनेस आरि खालामनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
बेजों लोगोसे बुंनो हाबावदि जोङो
औ
आर्ट्स फरायदोंब्ला बांसिनखौनो नुयो डज प्रफेसार मास्टारफोरि जानायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे ओ जाय बेक्तियानखि जायफोर जों बिसोरो सायख'नानै लाबाय जुदि हमनानै लाबाय साइनस फरायदों साइन्स फरायग्रा बेक्तया बेफोरबायदिनो ओ फरायलांनायजों लोगोसे इयुनावहाय ओ बेफोरबायदि गिदिर फरायनानै दै इन्जिनियार जानानै बेफोरबायदि ओ न' बायदिसिना बानायनाय बिजों लोगोसे दालां बायदिसिना बानायनाय इन्डास्ट्रि बायदिसिना बानायनाय। दारिमिनारि गाज्रिनायाबो हेफाजाब होननाय बेजोंनो जे गोबां रोखोमनि ओ बानायनायजों लोगोसे मा ओ मोनसे फुंखा हिसाबै मोनसे नाजाना लानो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो ओ आरो बुंनो हाबावोदि ओ आर्ट्स फरायनानै बेदिनो बुंनो हायोदि ओ जुदि ओ डिग्रि फरायनायजों लोगोसे ओ एम ए फरायनानै मास्टार बेफोरबायदि मोनसे सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे गावनि ओनसोलाव फैनानै बेफोरबायदि ओ फोरोंफैनो हायो आरोना आरो गावनि ओनसोलफोरनि मा बे जोङो फोरोंनानै बिसोरो मा फोरोंनानैहाय बेफोरबायदि ओ दैदेनलांनो एबा जौगाहोनो हायो आरोना बेफोरबायदि बिथिंनिफ्राय थिग बेफोरबायदिनो आरो बुंनो हाबावो जुदि कमार्स फरायदोंब्ला गोबां रोखोमनि खालामनो हायो बिसोरबो मास्टार जानो हायो नाथाय गावनि खालामनायनि सागायावावनोसै आरो ना गाव फरायनायनि सायाव जा हमना लाबाय जेनेबा बिजनेस खालामनो थाखाय बिसोरनि थाखाय मोजांसिन जायो होननानै सानना लायो आरोना। कमार्स फरायग्राफोरनि थाखाय बेजों लोगोसे ओ बेफोरबायदि खालामनानै बिसोरो मा गुबुन - गुबुन जायगाफोराव बेफोरबायदि हान्था - मेला खालामनायखौ नुनो मोनो। जेरै ओ बिसोरो गुबुन हादरनिफ्राय बायदिसिना प्रडाक्ट एवनानै एबा गुबुन बायदिसिना बेसाद दामि दामि आगजु बिहरनानै बिसोरो मा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव साप्लाइ खालामनो हानाय बेफोर बादि बिसिनाव ओ केपासिटिया दं होननानै आं सानो आरोना थिग बेफोरबायदिनो ओ बुंनो थांबावब्ला जुदि ओ फरायलांनायनि गेजेरजोंहाय बेफोरबायदि ओ गामि, बि लोगोसे गावनि ओनसोलनिफोरखौ सालायलांनो एबा दैदेनलांनो थाखाय मोजां जायो होननानै आं सानो आरोना, बिजों लोगोसे फरायलांनायनि गेजेरजों गोदोनि समावथ' जायफ्रा फरायनाय गैयामोन अब्ला, बै मुगायावहाय माने खोमसि फोथायना दंमोन आरोना, माने गिनाया दङमोन नाथाय, उनावहाय फरायलांनायनि गेजेरजों मिथियो दि ओ अ बियो बिदि बिदि होननानै जोङो सानना लानो हानाय। जि माने गिनाया खारबाय खोमसि फोथायनाया खारबाय न'बा जाबा फोथायनाया खारबाय, गोदोनि समायावहाय अजाफोरखौनो फोथायलाबायोमोन नंबा जाबांखोनो फोथायलाबायोमोन जेरै हाथाइफोरखोनो हमना लायोब्ला बेफोरबायदि ओ अजानाव थाङोब्ला बेफोरो हाबमो मायो नाथाय, बियो डक्टरनाव फैयोब्ला मा बेफोरबायदि इभेकसन जानाय। बेफोरखौ नायनानैहाय मा बख'नानैहाय एबा ओ फिलाप खालामनायजों लोगोसे ओ बेखौहाय मा दुमथेनायजों लोगोसे बे फाहामनायखौ मोननो हायो आरो ना मुलि सुलि जानानैहाय, नाथाय गोदोनि समावहाय बेफोरबायदिखौ नुनो थाङामोन आरोना, नाथाय बेफोरबायदि सानाय सुनाय जादोंब्लाबो नंबा जाबां फोथायनानै एबा, बायदिसिना खालामनानैहाय बेफोरखौ फोथायोमोन आरोना नाथाय, डक्टरा दंखायोब्ला बेवहायनो मा होनो बेफोरबायदि फार खालामनांगौ बेफोरनि बागै फरायनो मोननानैहाय मानिबा बिफोरो खारलांनो हमबाय आरोना, इफोरो मोनसे सोलायनाय लाबोबाय होननानै जों सानो नाथाय बिफोरो मोनसे, मानसिनि गियाननि फुंखा होननानै जों नाजावना लानो हायो आरोना, आरो नोंथाङा फंनैसो बेफोरनि बागै होनबावनो हागोन नामा फरायनायनि सोमोन्दै,
औ ओ जोंहा ओ जोंहा सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला बेबायदिनो ओ जोंनि, गियान, जों जेरै जायनिफ्राय जों गियान बुथुमना लानो हायो बेनो जादों जोंनि सोलोंथाइ, सोलोंथाइ बेखौल' बुङादि ओ जेनेबा जोङो जों फरायनाय फरायनानै सोलोंनाय, र'जों सोलोंथाइ बुङा जोंहा सोलोंथाइ बुंनाय लोगो लोगो जोंहा, गोबां रोखोमनि जोंहा सोलोंथाइ दङ जेरैबायदि जोंहा आखाइनि हाबा, ओ बेबायदिनो ओद दानाय लुनाय ओ बेबायदिनो माबा मोनसे बानायनाय बेफोर गासैबो जोंहा सोलोंथाइयाव गोलैयो नाथाय जों बिनि बेलायाव, जों सावरायगोन जोङो ओ बे लिरनाय फरायनाय सोलोंथाइनि सोमोन्दै जों सावरायगोन ओ, जों नायनो हायोदि, आथिखालाव सासे द'खानि सासे दखानदार जानोबो, बबे फिथाइया मा भिटामिन थायो आरो बबे फिथाइआव, बिदिनो मा रोखोमनि ओ माबाफोर थायो बेफोरखौ जोङो मिथिनांगौ जायो आरो मिथिनो नांगौ मिथिनो गोनांथि दं मानोना कास्ट'मारफोरा जेब्ला सोंगोन, अब्ला जोङो बुंनो रोंनांगोन आरो थाब थाबैनो आरो बिनियाव बेनि अनगायैबो जोंहा उनफ्रावबो जों नुनो मोनो बबे मुवा बेसादफोरा माब्ला एक्सपायार जागोन? एक्सपायार देट लिरनाय थायो बेखौबो जों फरायनो रोंनाय जानांगोन आरो बेफोरबायदि, बिदिनो जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ होननानै जों बुंनांगोन आरो आरोबाव बेनि अनगायैबो जोंहा, गोबां गोबां रोखोम बेबायदि बहाबा जायगाफोराव जों बेरायनो थाङोब्ला, साइन बरर्डफोरखौ फरायनो रोंनाय बा बुजिनो रोंनाय, बेफोरखौ जों बेफोरनि सोमोन्दै जोङो। आथिखालाव जोङो साखा फारा जानांसिगोन आरो रोंनांसिगौ, नाथाय जों गोदोनि जुगजों रुजुनानै नायोब्ला गोदो बै समाव जों,
औ
नोंगौ नोंगौ।
जों नुनो दा बै समाव जायफोरा सोलोंथाइ गैयामोन अब्ला बै समाव जोंहा नोंथां बुंनाय बायदि खोमसि फोथायनाय दंमोन। बेफोर खोमसि फोथायनाया जोंखौ समाजाव गुलाय गुजाय खालामोमोन माब्लाबा समाव गावजों गावनो नांलाय खमलाय माब्लाबा समाव गावजों गावनो खौसेथि गैयि बेफोरबायदिबो खालामनायखौ जोङो खोनाबोदों आरो माब्लाबा माब्लाबा नुबोनायबो जादों आरो। नाथाय जेब्ला सोलोंथाइया जौगानाय लोगो लोगोनो बेफोरो लासै लासैनो गैया जाबोदों माने बेफोरो खोमसि फोथायनाया ओ बिगियानारि माखासे
औ।
ओ फोरमाननि गेजेरजों गैया जाबोदों आरो। आरोबाव ओ जोङो बुंनो हायो सोलोंथाइ गोनां आरो सोलोंथाइ गैयैनि गेजेराव जोंना रायज्लायनायनि ओ जा कमिनि कमिनिकेसन स्किल बे आलादा रो खोमनि जायो ओ सासे लेखा रोङि सुबुङा ओरैबायदि जायो बबे जायगायाव ओ बबे समाव माबायदि रायज्लायनांगौ बेफोरनि जेबो ओ साननाय हनाय बेफोरखौ सानस्लाबनो एखमबा समाव हास्लाबा बायदि नुयो जों। आरो बिदि गै बिनि उनाव जोङो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा ओ बबे जायगायाव सोरदि मानसिजों माबादि रायज्लाय नो नांगौ थाब थाब मोनदाङो आरो हमदांनो हायो। गोजौ सोलों थाया बेबायदि सोलायनाय लाबोयो आरो। आरो ओ
नोंगौ।
औ नोंथां आरो बेबायदिनो जोङो नुनो मोनो ओ सोलोंथाइ सोलोंथाइया जोंनि गेजेराव गोन बायदि रोखोमनि जोंनि समाजाव सोलायनाय लाबोनो हायो। ओ जेरैबायदि जोङो मोननो हायो जोंनि गाननाय जोमनाय जोंनि थानाय ओ बेबायदिनो जानाय लोंनाय बेफोरनि बेलायाव सांग्रांथि लाबोनो हायो आरो। ओ जुदि ओ
औ।
जों साननानै नायनो हायो ओ जुदि जोंहा मोनसे समाव बैसागु बैसागु फोरबोखौनो जोङो गोबां लेथ्रायै खुंबोनाय होननानै गोबां गेदेमाफोरा बुंदों आरो। बेबायदिनो जाला लोंला बांद्राय ओ लेथ्रायै जों खुंबोनाय बेबायदि जादोंमोन होननानै मोनसे समाव गोरों गोरा उजिनाय जोनोम जानाय लोगो लोगोनो बैसागुखौ माबोरै गोजौ मोजां माबाजों खुंनो हायो बेखौ लाबोनाय बेबायदि नुबोदों।
नोंगौ नोंगौ।
औ नाथाय जोंनि समाजाव ओरैबायदिखौ नुयो ओ मान सिफ्रा सानो सोलोंथाइखौ जोङो साख्रि लानो थाखायल' लानाय जायो। गोजौ सोलोंथाइ लाब्लानो साख्रि मोनथारनांगौ बेबायदि साननाय मोनसे हुदा दं जोंनियाव। बेखौ नोंथाङा मा होननानै सानो? बेनि सोमोन्दै मा सानो?
अ बेथ' माने गासैबो मानसिफोरा बेफोरखौहाय माने नांथारगौ होननानै जों मोनजोबा नङा होमबा? ओ बेफोर खौहाय मोनसे गावनि फरायनायनि बिथिङै माने गावनि एमनि सायावसो बियो दिफेन्ड खालामो नङा होमबा नोंथां? बेजों लोगोसे गावनि इक्जाम लिरनाय बेफोरो मा इन्ट्रेन्स एक्जाम नायफ्रावसो बियो सोनारो आरो आरोना जाखिनि फरायदों बियो गावनि फिथाइखौ मोनखागोनखा आरो जाखिनि मावदों बेनि फिथाइखौ मोनखागोनखा नाथाय साफ्रोमबो मानसिया मास इन्जिनियार जागोन बे नङा आरो ना साफ्रोमनिबो गुबुन गुबुन जाजोबो। जेरै हमनानै लायोबा ओ सासे इन्जिनिर फरायग्रा मानसिया उनावहाय बियो मा ओ बियो मास्टारबो जाफैनो हागौ आरो ना? बेफोरबायदि गोबां सोलायनाय फैयो मानो होनोबा गासैबो आलादा आलादा जाजोबो आरो बेजों लोगोसे भेकेन्सि थायो जायफोरखौ सिट होननानै बुङो बेखौहाय जोङो मोनाबो जानो हागौना आरोना आरो रेंकनि सायाव बेफोरो डिपेन्ड खालामो बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि दं आरोना बुंनो थाङोब्ला आरो बेफोरबायदि फरायनायनि गेजेरजों गोबां माने सोलोंनि गेजेरजोंहाय माने नांगौथि आरो बेफोरनि मोननांगौ फिनायखौ जों बुथुमनानै लोगोसे गोबां माने सोलोंनायजों लोगोसे ए खोमसि फोथायनाय माने गावनि ओनसोलखौ सोलायहोनाय बेफोरबायदिया सोलायनो हमबाय आरोोना आरो गियानबो मोनबाय बेफोरनि गेजेरजोंहाय
औ
आरो बुंनो थाङोब्ला बिजनेस खालामबावनो होना मानो सासे फालांगियारि जानोब्ला सासे फराय फरायग्रोनांगोन आरोना मोजाङै जुदि मोजाङै फालांगियारि जानो गोसोबा जुदि दाबसे जाय बे गुबुन दाबसे जायगायाव फाथायहरनो थाखाय मोनसे भाषा रोंनांगोन मोनसे साननाय थानाय गियान थानांगोन बेजों लोगोसे मोनसे केलकुलेट खालामनो हानाय बे नङा मेलेम थानांगोन नङा होम्बा नोंथां? होनबासो बियो ओरैनो लांनाय लाबोनायनि गेजेरजों हान्था मेलाखौ बिदि खालामनो हागोन आरोना होनबा नोंथां समाबो जाबाय जोंना दा दोनथ'लायनायसै नामा
औ जागोन नोंथां औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। गोजोन्थों नोंथां।